हेलौ औ।
अ खोनादोंना?
खोनादों दे। औ थारैनो।
नोंथांमोननिथिं मा मा फिथाइखौ मोननो थाङो?
औ दाथ' ओ गोलोम बोथोर नोङा होमबा?
औ।
गोलोम बोथोराव जोंनि गैजायैथ' गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथाइ मोननाय जायो। आरो बे फिथाइ सामथाइफोरा जाहैबाय जोंहा गिबियावनो खान्थाल, थाइजौ बेनिफ्राय लिसु आरो लोगोसेनो रैमालि बेनि उनाव जोंहा जि ओ जाम बेफोर ओ फिथाइ सामथाइफोरखौ जोंनि नैबे ओन्सोलाव मोननाय जायो आरो।
अ।
नोंथांमोननि ओन्सोलाव माबायदि ओ फिथाइ सामथाइखौ मोननाय जायो?
जोंनिथिंथ' दायो बिदि मोनोना थांला बायनासो जानांगौ जायो जोंनिथिं।
अ न'फोरावहाय फांसे फांनै थायै जानो थाखाय अब्लाबो आथिखालाव फाननानैसो बायनानैसो जायो आरो औ। माने एसेबां मानि ओ दा नोंथाङा जिबायदि बाथ्राखौ बुंदों थारैनो नंगौ औ। बेफोर मानि थाखाय बिदि फिथाइ सामथाइया गैयि जालांथों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
न'आव गायना लायैनि जागोनाव
औ बेबो मोनसे थारैनो। मायबाफोर ओ बुंबा नोंथाङा बुंनो हागोन मायबाफोर सोंनोबा।
दायो नोंथांमोनथिं बोथोरनि माने बोथोरा माबायदि सोलिदों?
जोंनिखैथ' बोथोरा ओरैनो दोमैलुलु अखाबो हाहां सान्दुंबो दुंहां बेफोरबायदि थासारियाव दं।
नोंथांमोननिथिं आमसिसुवानि समावहाय माने गोदोनि बायदि फिथाइ सामथाइ ज' ज' जालायनाय बेफोरबायदि दासिमबो सोलियो नामा?
बेफोरबायदियाथ' जोंनि ओनसोलाव थारैनो सोलियो होननानैनो बुंनांगोन। माने गोदो गोदायनि जि दोरोङारि नेमखान्थि बायदियै जोंनि ओनसोलाव जोंनि ओनसो ओसोलावबो बेबायदि ओ जोंहा ओ आसार दानाव नङा होमबा?
औ।
आसार दानाव जोंहा जे आमथिसुवा बे आमथिसुवायाव जोंहा बेबायदि फिथाइ सामथाइ जानाय ओ गामियैनो जोंहा बेबायदि हुदाया दङ'। बेखौ आसार दानाव जोंना खुंनाय जायो। बेयाव बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइ जेरै थाइजौ, खान्थाल ओ थालिर बेबायदिनो रैमालि ओ बेबाय दिनो लिसु बेफोर गासैखौबो जोंनिया ज'यैनो फुजा होखांनायनि उनाव बिनि उनाव बेखौ ओ ज'यैनो रायजो राजा गासैबो बेखौ जानाय बेफोरबायदि नेम दङ' आरो। दा बैफोर नेमखान्थिफोरा ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव दङ'ना गैया? औ जोंनियावबो दङ'। ओ, बेखौ माबायदि जानाय जायो नोंथाङाबो फोरमायदो एसे।
जोंनियावबो बेखे रोखोमैनो फालियो जेब्ला आमथिसुवानि सम जायो अब्ला गासिबो माने रायजोयैनो ज' ओंखारो
औ।
आरो ओंखारनायनि गेजेरजों गेलेनाय
औ थारैनो फुटबल खारनाय गथ'फोरनि थाखाय काबादि औ थारैनो बेफोरखौ होयो आरो बेफोर खेलायाव जाय देरहायो आरो जायफोरा
बेफोरनो
नो फिथाइ सामथाइ बान्था होयो। औ थारैनो बेथ' जोबोद मोजां।
बेजों लोगोसे ज' ज' जाय सोरनावहाय माने फिथाइ मा दङ' बेखौ जयै लाबोलायनानै रायजोयैनो रानैै रानै जायो आरो।
थारैनो ओ खोब मोजां।
नोंथांमोनथिंबो दासिमबो माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो ना?
औ जोंनि ओनसोलावथ' दासिमबो माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो। नोंथांमोनथिं मा मा रोखोमनि आबाद मावो? ओरैनो जोंनि ओनसोलावथ गोबां रोखोमनि आबादखौ मावनाय जायो दैज्लाङाव जोंहा मैखोमै मावनाय जायो होनना बुङोब्ला माइ आबादखौ मावनाय जायो बेनि उनाव जोंहा गोबां ओ आबाद मावो जेरै फाथो आरो बेबायदिनो जोंहा बानलु आबाद बिनिफाय लेस्रा आबाद जिंखा बिदिनो बहल लाव बेफोरबायदि माने गोबां मानि जोंनियाव माने पथल बेफोरबायदि ओ जि आबाद बे आबादखौ मावनाय जायो। नोंथांमोननिखै बेफोरबायदि आबादखौ मावो नामा?
जोंनियावहाय माइ आबाद मावनायखौल' नुनो मोनो गोरान आबाद मावनायखौ नुनो मोना।
औ बिदिब्ला दायोथ' जोंहा दैज्लांनि बोथोर नङा होमबा? अब्ला औ थांमोननि जायगायावबो माइ आबादनि थाखाय साखा फारा जाबाय नङासै?
औ जाबाय।
अब्ला माइ आबादजोंनो ओ मैखोमै थांना थायो नङा होमब्ला? औ माइआनो माने गाहाय आरो। औ अब्लाथ' माइ आबादनि ओ जिखिनि माइखौ माबायदि गायो नङा होमब्ला आरो माइख खौ जोङो ओ माबायदिहाय जोङो फालांगि आयदायावबो बेखौ जों बाहायनाय जायो ओ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होगोन नामा?
जोंनियाव गोदोनि बायदि माइ आबादखौ मोसौजों मावनायखौ नुनो मोनला।
औ थारैनो दायो माने गोदान जुगनि फैबाय हिसाबै टेक्टर
बेफोरखौसो बाहायनाय बांसिन नुनो मोनो आरो।
आरो औ नंगौ नोंथांमोनथिंबो बे एखे रोखोमैनो दंङ नामा दायो? औ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो ओ मोसौजोंबो जोंनि ओनसोलाव हालेवनानै खोथिया फोनाय लोगोसेनो माइ गायनाय बेफोरखौ नुनो मोनो थारैनो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ दिनैसिमबो लाखिनायखौ जों नुबोबाय थायो आरो।
औ मोजां। नोंथांमोनहाबो माइ आबाद मावो ना?
औ थारैनो मावो।
बिदिब्ला नोंथाङा माबोरै हालेवो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ मोसौजो हालेवनायखौ होनदों नामा नोंथाङा?
औ मोसौजों।
अ मोसौजो हालेवनायखौथ' जोङो माबायदि हालेवनानै हालेवो होननानै बुङोब्ला जिहेथु जोंहा ओ मोसौ जों हालेवनाय होनाय लोगो लोगो जोंहा गिबियावनो नांगोल नांगोन नङा होमबा? औ नांगोल न ङाब्ला जों हालएवनो हानाय नङा बेनिखायनो जोंनो गिबियावनो नांगोल खौ जोङो ओ लाहार फाहार खालामनानै लाखानांगोन बेखौ हालएवनि सिगांनो। बिनि उनाव बेनि अनगायैबो जोंहा नांगोन जंगाल बे मोसौनि जि फा फाफ्लियाव थायो नङा होमब्ला?
औ।
फाफ्लियाव होनो थाखाय जोंहा जुंगाल बाहायनाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा मा थाबावो जोंहा नां गोलखौ ओ नांगोलावनो जोंहा मोनसे मा थायो जोंहा दिला थायो नङा होमबा? बैखौ नांगोलनि जि खेंख्रा बाहागो बे खेंख्रा बाहागोआव खुरफ्लंनानै जोङो बेखौ दोनानै लानाय जायो आरो बेबायदिनो जोङो मोसौ जों हाल एवनाय जायो आरो बैनि जि नांगोलनि ओ जि गाहाय बाहागो बेयाव जोङो खुरनानै जोङो मोनसे फालबो लगायनाय जायो नङा होमबा? बे फालजोंसो माने बे जोंनि जि हा बे हाखौ जोङो मा हालेवनो हागोन। बेबायदिनो जोङो उम हालेवजेनन्नाय नङा होमबा हालेवजेननायखौ जोङो मा होनो खारायनाय होननानै बुंनाय जायो। औ गिबियाव गिबियावनो जोङो खारायग्रोनानै लायो हाखौ बिनि उनाव जोङो ओ हालेवनानै खेबसे जों मा होयो सामार होयो। नोङा होमबा? सामार होखांनायनि उनाव जोङो थामथि खेब जों बेखौ हालेवबावनाय जायो बेखौ जोङो बर' होनाय होननानै बुंनाय जायो। बेयाव माने ओ गासै गासैबो जोंना हाया माने कमप्लिटलि माने मोननाय जायो आरो बियो बिनि उनावनो जोंहा बेखौ स्लिम खालामनानै ओ हाब्रु एसे एसेयाव जोङो बेखौ समाननो बोना लानानै बेखौ जोङो खोथिया फोनो थाखाय जों बेखौ थियारि खालामनानै लानाय जायो आरो बिनि उनाव बोथोरखौ नायनानै नङा होमबा
औ औ।
बोथोरखौ नायनानै बेयाव आरामनो ओ फोनाय जायो आरो बेयाव ओ फोयोब्ला जोंनिया मा जायो बोथोरा जुदि अखाया जुदि जुब जुब फोखांनाय लोगो लोगो जुदि हाना होयोब्ला बे खोथिया एसेबां मानि मोजां जाया बे खोथिया जोंना थुब्रायो नङा होमब्ला? औ जुदि अखा हायियावनो जुदि बेखौ फोनो मोनोब्ला बे खोथिया या माने खोब मोजां जायो होननानै जोङो मिथिबोबाय थायो आरो बे बाथ्राया नंगौ नङा होमबा? जायफोर माने खोथिया फुग्रा खोथियाब फुग्रा आइजोफोरा बेखौ मिथियो ओ जोंनि ओनसोलावथ बेबायदिनो ओ खोथियाखौ ओ आइजोफोरालसो ओ फुयो खायसे खायसे ओनसोलफोराव जों मा ओ हौवा माहारिफोरखौबो खोथिया फो फुनाय नुनो मोनो नोंथांमोननिखै हौवा माहारिया खोथिया फुयो नामा?
ओहो फुवा जों
जोंनियाव हिन्जाव माहारियाल' फुयो। औ ओ गुबुन गुबुन ओ ओनसोलफोराव जों मा हौवाफोराबो खोथिया फुयो होननानै मिथिनाय जायो आरो।
औ औ
ओ बेखिनियानो नोंथाङा खम समावनो जोबोद मोजांयै फोरमायनानै होबाय औ थारैनो बेनि थाखाय नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय। समाबो जाबाय औ थारैनो नोंथां दोनथलायनोसै ना लोगो औ दे होमबा।
औ दे।